औ औ खोनादों नोंथां।
औ दा आङो नोंनि सिगाङावहाय बर'फोरनि माखासे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सान्दों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दानिया जोङो सावरायलांसै बर' फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ। ओहम बेफोरनि गेजेराव दङ खाथि गासा सावनाय, ओ नह नांगाल जांख्रा, माइनाव बरायनाय आरो मागो दमासि, बैसागु बेफोर गासै सैबो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आरो बेफोरनि गेजेराव आङो खाथि गासा सावनायखौ सिगांग्रो बुंग्रोनो सानदों। खाथि गासा सावनाय होनोबा जोङो बर'फोरनि सुबुं फोरनि गेजेराव बेबो मोनसे गोनांथार फोरबो आरो बाराद्राय गाज गाजा गोमजायै खुंनाय जायाब्लाबो आबादजों लोब्बा थानाय बे फोरबोखौ बर' फोराहाय खुंनो गारबोआखै गोदोनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दासिमबो खुंनायखौ जोङो नुबाय थानो मोनो। बे फोरबोखौहाय खाथि गासा सावनाय बे फोरबोखौ। असमिया समाजफ्राबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोरो खाथि बिहु होननानै बुङो। बे फोरबोखौ आसिन दाननि जोबथा सानखालि खुंनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बर'फ्रा बे फोरबोआव जानाय लोंनाय, रंजानाय, बाजानाय बायदि गैलायाबाबो बेखौहाय जोङो सरासनस्रायैनो खुंनाय जायो आरो। बे फोरबोखालि थराय नाय सोमखोर दुब्लिबारियाव मोनाबिलि जानाय लोगोनो-लोगोसेनो जोङो जेवारि बाथि सावहैयो दुगैस्रां लोबस्रां न'खरनि गाहा हाइ आइजोआ जोङो बेवहाय दुब्लि बारियाव थांनानै गावबा गावनि माइ बारियावहाय गावबा गावनि हायावहाय जोङो जेवारि बाथि सावहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो हानि बाथि एबा थाइगिरखङावहाय थाव गुबै फुननानै बाथिखौ सावो आरो खोमसि मोनाबिलि समाव। जेवारिनि रथि रिथाव जोंनायजों बै सानखालि जोंनि दुब्लि बारियाहाय जोबोद समायना जायो आरो जों जोबोद समायना रमायना नुनो मोनो बे दिनखालि जोङो। दुब्लि बारिनि अनगायै बाथौ गुदि बाख्रि गुदि गलि ओंखाम संग्रा न'फ्रावबो बाथि एबा साखि सावनायखौहाय जोङो मानियो आरो बेयाव बे दिनाव जोङो बेखौबो फालियो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
खाथि दान हाबजेनन्नाय आगोल मोनाबिलियाव अर सावनानै खुंनाय फोरबोखायनो बे फोरबोखौ बर'फ्रा खाथि गासा सावनाय होननानै बुङो हाबा जायो एबा सिख्लाफोरा जि दानायाव बाहायग्रा सेवारि लाना दुब्लि बारियावहाय बै दिनखालि जोङो थाङो सेवारिखौ दुब्लियाव लाना लांनानै थाव गुबैजों मोजांङै हुगारो बिनि उनावहाय बे सेवारिजोंहाय जोंङो माइ बिफांनि बिलाइफोरावहाय जोंङो हुब्लिर लांङो आरो बेजों बर'फोरा माखासे गोबां बाथ्रा फोथायो बे फोथायनायफोरानो जाबाय माइ बिदांफ्रा सेवारि बायदि गोग्गो गोलाव आरो रुमबांबां जानायनि थाखाय जोङो बेबायदि हुब्लिद लांनाय खौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों आरो आबादजों लोब्बा गोनां बे फोरबोखौ खुंनायनि जोबोद गोनांथार ओंथि दङ दै दैलाङाव जोङो जोबोद दुखु सहायनानै बिखानि थैखौ दै खालामना मावनाय आबादा जाहाथे जोंना फेलें दाजाथों बिनि थाखायनो बे फोरबोखौहाय जोङो खुंनाय जायो बाथौआरि बर'फ्रा गासा सावनानै बाथौ गुदियाव आर'ज गाबो बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों दुब्लिनि माइ आबादफ्रा गाज्रि दाजाथों एम्फौ एनलाफ्रा आबादखौहाय दाजाथों आबादा। जाहाथे मोजां जायो बिनि थाखायनो जोंङो बे हाबाफारिखौ बै सानखालि दसे सम। नि गेजेरावब्लाबो जोंङो बे फोरबो। फोरबोखौ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो बे फोरबोखौहाय जोंङो खुंनाय जायो खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
दानिया जोंहा आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय आरोबाव मोनसे। फोरबोखौहाय रायलायबावगोन बेनो जाबाय मागो दमासि। बे मागो दमासियाबो जोंना बर'फोरनि आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। आबाद गाहाय हारि बर'फोरनि बियो मोनसे। जोबोद गोनांथार फोरबो दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ। न'आव थिसनखांनायनि उनावनो बे मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौ। पुष दान पुस दाननि जोबथा हर आरो। माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो। बे मोननै दाननि गेजेर समखौनो। असमिया रावाबो दमाहि बुंनाय जायो आरो। दानिया बे पुष दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि जोंङो। बयनिबो न'खराव आयजोफोराहाय। फिथा लारु बायदिसिना सावनो थाखाय जोंङो। अन गुन्दैखौहाय देनाय जायो आरो। उवाल गायहेन एबा दिंखिनि बाहायनानै बे जोंङो। ओ अनखौहाय जोंङो देनाय जायो बै सानखालि गोदान संग्राय खादा आरो सान्द्रि गुबुं बायदि बाहायनानै जोंङो अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो आरो
फिथानि थाखाय जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनायखौबो जोंङो। नुनो मोनो खायसे गामिफ्रा माइब्रा माइरंनि सबाय गोरान सावनानै। गुन्दै देना बेखौनो सौराय गोरान एबा सौराय फिथा महरै। बानायो आरो माइब्रा माइरंनि सौराय। सौरायबो हमो बेखौनो एवोबो हासुं फिथाबो बानायनाय जायो संख्रान्ति खालि। देनानै बे हरनि ओमफ्राय फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो आरो बेफोरखौ मानसिफ्रा खुगायाव होग्रोनाय जाया बेखौहाय जोंङो जाग्रोनाय जाया बे सान खालि जोंङो गिबियावनो जोंङो मानसिफ्रा ओ बिसोरनि सिगां गोदान आबाद फसलनि जाग्रा मुवाफोरखौहाय जोंङो मोसौफोरनोहाय जा जाहोग्रोनाय जायो आरो मानोना मोसौफोरा जोंनि बे आबादखौ मोननायावहाय जोंखौ गोबां हेफाजाब होयोना बेनिखायनो जोंङो बिसोरनो होग्रोनाय जायो आरो मानसि जोंनि थैनानै थांनाय आगुआवहाय थैनानै थांनाय बिसोरनो जोंङो आरो आनान गसाइनि मुंङैहाय जोंङो बे फिथा लारुखौहाय बावग्रोनाय जायो आरो बेनि उनावसो जोंङो ओ बे फिथा लारुखौहाय जोंङो जानाय जायो आरो जों मानसि माहारिया जोंङो जानाय जायो बेनि उनावसो बेबायदिनो जोंङो गाजा गोमजायै बे मागो दमासि फोरबोखौहायबो जोंङो खुंनाय जायो आरो दानिया आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथांङा माबाफोर सावरायनो गोसो दं नामा
औ ओ आंङो दा नोंथांजोंहाय जोंनि बर आइजोफोरा जे मा माबोरैहाय ओ नखर फोथांबोदों बेनि सोमोन्दै आंङो सावरायनो सानदों दा बर आइजोफोरा न खरखौ माबोरै फोथांबोदों होननानै बुंङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर आइजोफोरा गासैबो खामानि फोरावनो जोबोद आखा फाखामोन नङा होमबा दा बेबायदिनो गोबां बिथिंङावनो जेरै जि दानायावनो होन ओ अ दाउ अमा फिसिनायावनो होन बेफोरबायदि गोबां खामानिफोरावहाय जोंनि बर आइजोफोरा आखा फाखामोन आरो दा आङो नोंथांजोंहाय एम्फौ फिसिनायनि बागैहाय सावरायनो सानदों दा जोंनि बर आइजोफोराबो एम्फौ फिसिनायावबो जोबोद आखा फाखामोन नङा-नङा होमबा दा एम्फौखौहाय ओ गिबियावनो जोंनि बर आइजोफोरा मा खालामो बे फिथोबनिफ्राय बे एम्फौआ ओ लासै लासै सिख्रि जानानै मा बेयो मा मोनसे बिदै दैयोना दा बिदै दैहोनो थाखाय बेखौ मा खालामगोन माखासे गुरै जिफोराव बा अहाय बेबायदियाव बाहोनानै बेखौ मा बिदै दैहोगोन आरो बिनि उनावसो मा खालामगोन बिदैनिफ्राय लासै लासै मा बियो एम्फौ जालांगोन दा एम्फौ जालाङोबा बेखौहाय मा बे एम्फौआ थ गोरलैयावहाय मा जायो इन्दि बिलाइखौ जायो नालाय दा गोरलै समखाय बेनो मा सिगाङावहाय इन्दि बिलाइ गोरलैखौहाय होग्रोनांगोन आरो दा बेखौ लासै लासै जायै जायै एम्फौवा देरै देरै मा जागोन बेनोहाय आरो मा ओ इन्दि बिलाइखौहाय जोङो होफैनांगोन आरो दा इन्दि बिलाइखौ जोङोथ ओ गावाबा गाव नखराव थोजासे मोनाना बेनिखायनो जोङो मा गुबुननि नखरावब्लाबो जोङो बे खौहाय नागिरनानै ओ एम्फौनि थाखाय जोङो लाबोनो नांगोन आरो दा एम्फौखौहाय जोङो फिसियोब्ला ओ जोङो बेबायदिनो मोन बेसेबां लायो गावबा गावनि बे साननाय ओ गावबा गावनि सायाव सोनारो जेरैहाय सोरबा सोरबा दान्दा मोनसे मोननै मोनथाम बेबायदि आरो दान्दाखौ लाइन लाइन ओ थाखोसे थाखोनै थाखोथाम बेफोरबायदि खानानै लायो बेवहाय मा इन्दि बिलाइखौ मुथा मुथा खानानै मा बे दान्दायावहाय सोनानै होगोन आरो बेहायनो मा एम्फौफोर ओ जों जाहोगोन आरो दा एम्फौफोरा बे बिलाइखौ जायो आरो बेबायदिनो एम्फौ एम्फौनोहाय इन्दि बिलाइखौहाय मालाबा समावहाय मोनस्लाबाबा थोआबा मा खालामना होयो गाम्बारि बिलाइ एरिखौबो होनाय नुनो मोनो आरो दा गाम्बारि बिलाइ होयो आरोबाव माखासे मोनथारै जायगाफ्राव मा खालामो सोरबा सोरबा ओ थासुमलिनि बिलाइफोरखौबो जानो होयो दा बेफोरबायदि बुङो आरोना जेनेबा ओ गाम्बारि बिलाइखौ जाहोयोब्ला मा एम्फौफोरा बाराद्राय बेबायदि मोदोम गोनां बेबायदि जाहैया जाहैदों आरो दा बेनिखायनो जोंनो मा इन्दि बिलाइया एम्फौ फिसिनायनि थाखाय मा जोबोद गोनां आरो। आरोबाव मा खालामो जोंनि बर' आइजोफोरा बे एम्फौखौहाय फिसिनानै मा खालामो बे एम्फौआ लासै लासै देरनायनि उनावहाय मा जायो बे एम्फौ लाथा जागोन बे मा फिथोब खायो आरो बे फि पिथोबावहाय जेब्ला एम्फौ लाथा जानानै थायो अब्ला जों बे फिथोबखौहाय जोङो मा खालामो जिरनानै मा एम्फौखौ बरननो हायो आरो बे एम्फौआ मा जोङो एम्फौखौ जानो हायो आरो दा एम्फौखौ जोङो ओ जों बे बिलाइफोरखौ खानानै लायो नङा होमबा नोंथां दा बे बिलाइ लाइनायाव सोरबा सोरबा मा ओ रां होबोगोन बिलाइनि बदलै मा बिलाइ लाबोनायनि बदल आरो सोरबा सोरबा मा एम्फौखौनो होयो आरो दा खायफा खायफा एम्फौखौ हैनोसै राननानै न' न'आवहाय आरोबाव मा ओ बेबायदिनो जोङो बे एम्फौखौ फाननानै गोबां रां मोनो नङा होमबा दा एम्फौखौ फाननानै रां मोननायजों अनगायैबो आरो मा एम्फौनि फिथोबखौबो फाननानै जोंनि बर'फोरा मा गोबां रां आरजिनो हायो आरो। दा एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोंहा मा मा मोननो हायोबा एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुं लुनो हायो गोदोनि आइजोफोराथ' मा एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो मा खालामोमोन ओ थावख्रि लुनानै मा इन्दि खुन्दुं दिरुनोमोन आरो दा बे इन्दि खुन्दुंजों जों गोबां रोखोमनि जिफोरखौ दानानै लानो हायो जों गोदोथ' बांसिना मा ओ उल उल सादोर बा उल बे जोमग्राया बेखौहाय दायोमोन आरोबाव मा ओ बेबायदिनो बायदि रोखोमनि जिफोरखौहाय इन्दिनि खुन्दु जों दायोमोन आरो। दा इन्दिनि बेबायदि सिफोरा गोबां बेसेन गोसा नङा होमबा दा बे इन्दि सिखौहाय इन्दि सिजों गोबां रोखोमनि दा बानायनो हायो दख'ना आरोबाव हौवाफोरनि थाखाय गाननो मा गस्ला खर बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो दा गोबां गिदिर आलासि बा सुबुंफोरनि थाखाय मा खालामो बेफोरखौ मोनसे मान होनाय हिसा बै दा बे इन्दिनि गस्ला खथ फोरखौहाय जोङो आलासिफोरनो होनाय जायो ना आरोबाव मा गोदो गोदायहाय मा खालामोमोन बेबायदि बर'फोराथ' गिदिर गिदिर मा उल जोमग्रा दायोमोनना इन्दि खुन्दुंजों। बेफोरखौहाय मा खालामोमोन गुबुन हारिनि ओ सुबुंफोराथ' बिसोरथ' जोंनि हारिनिफ्राय गोबां दावगासिननाय हारि नङा हबा? ना बेफोर हारिफोरा बिसोर हारिफोरा मा खालामोमोन जोंनि बे बर' आइजोफोर दानाय इन्दिनि जोमग्राफोरखौहाय मा खालामोमोन जोबोद खम बेसेनावनो थगाय थगाय लांफैनानै बिसोर मा बायनानै लाङोमोन आरो खायफा खायफाथ' मा माखासे जाग्रा लोंग्रा एबा जौ जुवाफोर जौ ना बेदर बेबायदि होनानैनो थगायनानै लानानै थाङोमोन आरो दा जोंनि बर'फोरा बेफोरखौ मिथियामोन जे इन्दि जिया एसेग्राब बेसेन गोसा आरो बेसेन दं बेफोरखौ मिथियामोन आरो दा बेजोंनो जों फुरै आ आइजोफोरा दा न'खरफोरखौहाय खांबोगासिनो दं आरो ओ दा नोंथांजोंहाय सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्रायबो माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां दा औ बे समावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ दे
औ दे